ओ ओ ओं खोनाबाय
ए
मा खालामदों।
नै बेरायहैदोंमोन आं दासो न'आव मोनफैदों ओइ गामि खाथियाव
ए
दासो न' मोनफैथारदों आं ओरैनो बेरायहैदों फुंनि जाखांनानै दसे थाइम
माथो न'आव थाबाय थानोना ए मानोथो ओरैनो न' थाबाय थानो दसे बेरायग्लांनांगौ मानोथो ओरैनो न'आव थाबाय थानो दसे बेराय ग्लांनांगौ होनदां
ओ ओ फुंनि जाखांबाय नालाय बेरायहैदों
ओ
दा आरो सानसुनि टाइम जाहांबाय ना?
औ देवउटिया खालामनांसिगौ ना?
ओं ओं ओंखायनोथ फैब्रावलायबाय नआवनो गारि दंखायो नालाय बे स फैब्रब हायो
जोंनिथिं दा गारि सालायबाबो लामानि थाखायनो हाब्रु
ए ए लामाया होनबा बारा मोजां नङा
दा दैज्लां जाबाय नालाय ।
अखा हादोंना?
जेरावबो दुब्लि माखाया दै गोजा ।
ए
बेखायनो माने ननिफ्रायनो ओंखारनो हो?
हादोंमोन हानायाथ जोंनिखबो ओमफफ्राय जोंनिखै लामाया मोजां नालाय जेबो दिसताब गैथआ ग'वा
दिस्टार्ब गैयाना जोंनिथिं आरो ए जोंनिथिं आरो दा बिराद अखा हादों हरावबो ओंखायनो लामायानो ननि फ्रायनो ओंखारनो बाथावथाव जादों ।
ए
ओं
हादोंमोन जोंनिखबो थिग अखा बार अखा ग्रुं गांगरां जालाबाय थादों ओमफ्राय नै दा गैथवा नालाय
ओं
ओंखायनोथ बेरायनानै फैबाय दसे
दा आरो दैज्लां सम जाबाय नालाय गाव बोथोर जालायबाय आरो
ओंखायथ' गावसिनि बोथोरखौ बोथोराव लाबाय आरो गावसोर ।
औ ।
उम्म ।
गायनाय फुनाय
लाय अबाव दं?
आंङो नै न'आवनो दास सो आंबो इथिंजाय गामियाव थ थांदोंमोन ।
ए ।
गामियाव थांनानै नै दासो ओंखाम जाखांदोंल' ।
ए मा ओंख्रि जाखो?
हो?
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबा दालि आलु । ओमफ्राय खांखिलर । फाजा ।
ए । उम्म ।
खोनादों?
सानसुनि संबाय?
सानसुनि संथ'वा खोयनो माबा ओं दासो गामिनिफ्राय फैनानै ओंखाम जानानै दसे जिरायदों बोरैबा मोनदों देहाफोरखौनो ।
ए लोमजादों?
लोमजानाय मोन्दोंआनो ।
ए अखा फोरसिजानाय खेरेब खेथेबफोरा ।
ओं ओं । बेफोरनो जायो ।
हो ।
ए बेफोरनो जायो होनदां ।
ए । नान आरो नै दा अखा सिजानाय अखााबा अखा सान्दुं बा सान्दुं । फोथाराव ओंखारनायजों ।
ओं आरो दा बायदियावसो बिराद बोथोरनि फिथाइ मोनोना । गोदै गोबाब गोखै । जानाया जानायाव लुगैनानै । जासिगोन । ओमफ्राय गाव गावनि देहाया खहा जासिगोन आरो ।
उम्म मा जागोन मा मागोन मोनला बायोना गरमाव?
औ बिदिनो मोनो।
उम ओमफ्राय ओजों देहाखै दिस्टाब जाहैनोसै।
ओं जोंथिंबो बेरायनो फैनांगौ।
टायेमानो फा गोजाना लागै मोनहैगोनना?
मोनहैया
मालाबा सानसे फुंनि सानसुनि संखा खावखासो बेरायहैनांसिगोन।
थ बेफोरखौ गारनानैसो फैखानांगौ। खामानियाथ' थैयागौ मानि जोबनो
एस जोबा ओं जोबनायालाय मालाबा थांनो नागिरगासिनो र ज'नो बेखिजायनो बेरायहैनो। ओमफाय टाइमखौनो होनो हाया बे बोथोराबो दसेनो दुंनाय दसेनो हानाय गोंग्रों गांग्रां जाबोदों नालाय बेनि थाखायनो थांनोस सानबाबो थांनायानो जायाथ'वाखै।
अ माने न'आव हारसिं हारसिंखाय सोलाबलाय लाङा इदिनो
उम
रावबो गैया जायोना।
ओं ओं न'खौबो गालांद्रायनोबो हाया जायो।
औ दा आरो फिसाफोरनि फरायनायबो थाहैबाय फारसेथिं।
ओं बे फरायनायानो बैस लांलाय लाबोलाय नांगौ उम खामानिया बेबो मोनस से फुंनि थाखोसे दोनहैखांबा
आरो लायनायाव थाखोसे लायनायाव थाखोसे
मा होनदो?
ए लायलायदो थाखोसे होनदां।
हो?
एद दोनैखांबाथाय बेलासियाव लायलायदो होनदों।
ओं ओं मानसि नांबाय थाथारगौ बेयावबो।
ओं
बेलेगफोर बाहेराफोर सानै साथाम गोनांफोरा मालाय सोलाय सोल' लायनो हायो नालाय।
औ गोजान जायो
जों आरो हा से मानसि।
ओं
ओरै मावबा ओरै थायो।
ए ए गो-गोजान जायो नामा होनदां।
ओ गोजानालाय से गोजान जायो एसे।
अ खस्थ'खौलाय खालाम खानांसिगोन आरो दा।
उम। फरायहोबाय जेब्ला। फरायहोआबाबो जारला। हा?
हा?
आइ आंलाय माबा होनदों नोंदों खोनायाखै नालाय।
औ खोनायाखै ना?
खोना लायासैहाय नै।
ए माबा अमा बोरमा माबाफोर लादों नामा न'आव?
दङ। अमा दङ अमायानो दसथासो जागोन दङ दसथा ओमफ्राय बिदिनो खासिबो बिमा बो फियो।
अ
ओमफाय नै दा फिसा गोनाङानो मानै दङ।
ए होमबालाय फिसायालाय बुरजा बुरजाथार नामा?
हो?
ए फिसाया बुरजा बुर जाथार नामा होनदां? फिसाया बुरजा बुरजा जाथारदों नामा?
फिसाया मासेनिया दसथा दं ओमफ्राय मासेनिया सातथा दं। दे बांद्राय मालायफोरनि बाय दि बुरजा बुरजा जाजायाहाय आंहा माबा।
ए
ओरैनो इसिबां एखमबा गाहामथ' माबबा गाहामल' मोनो।
ए माने ओरैबो जायोहाय। बोरैबाबा एसे फिसा बांद्रायबाबो फिसाफोरा बांद्राय देरनो नागिराहाय थाब थाब।
ओ ओ देरखान्थि बोरैबा खेरेब खेथेब जायो आरो। जानायालाय ओ ओं। बिदि जायो।
ओरैनोथ'
मालायफोरनिया मालाय मोजां मोजां जानाय नुबाथाय आरो जोंफोरा आरो मा नैसो जाबावै सानलायलाङो आरो।
ओ माने ओरै जायोना ओ जेनेबा लानायाव लासिगोन ओमफ्राय खस्थ'आथ' खस्थ' थाखा योना एफोर बायदि मावबाथाय ओमफ्राय उनाव फाननानै मोनबाथाय मोजां मोनसिगोन आरो।
ओं मोजां मोनो फानना मोनबालाय ओं। खस्थ'आलाय बिदिनोसै जेरैबो खस्थ' खालामो। खस्थ' खालामबासोमोनो नालाय। जोंहा आरो बिखौ गिनानै थायोबा आरो मोननाय नोङा नालाय।
औ।
ओंखायनो जेरैबाबो उम खस्थ' मस्थ'बाबो लानो होननानै लाबाय।
ओं लानांगौ। एसे एनै खस्थ' खालाम माबा अबावथो जानो।
ओम।
औ न'आवलाय माथो खालामबाय था थानोना? संनाय जानायल'सो बेफोरखौ लानानै आरो नि जा इनकाम बेलेग फैयोना
ओम।
एक्सट्रा गाव गावनिनो।
उम गाव गावनि फैयो। बिदिनो बिदिखौनो फिनानै जाबोगासिनो दाथ'
जेनेबा दानसेयावथ बिराद फैसा फैगोन नोंनाव
फैयो आरो फैनायालाय बेनो ओमफ्राय आदारफोरा जेसेनो बुरजा होनो हायो एसेनो थाब थाब मोजां मोजां देरो आबोद खालामनांगौ ना बेखौबो आदार होनाय मानाय नै दा दैलाङाव एसे बांसिन खस्थ जानो नागिरो आरो अखाजों बांखाजों आदार होनाय मानाय जेवगा मांगा मोनो आरो
ए माने दा गासिबो खामानियानो बिदिनो दैलाङाव माने अखा बांखानि थाखायनो ओंखारनानो बाथावथाव आरो ओमफ्राय बिदिखौ सानबा जोंहा आरो मोनजानायानो नङाबा।
उम उम ओंखायथ लादों खस्थ मस्थ बाबो थास हानानै होयो आरो दालाय
औ माने उन्दैनिफ्राय औ देरबाथाय देर नानै हरबाथाय आरो जोङो ओरैनो गथा गथा मोनोना बेफोरखौ आरो खस्थखौ बावसिगोन आरो बेहाय
उम उम देरलांबाथाय बै माबाफोरखौ मोनबाथाय आरो एसे दसे समाय बावगारसिगोन
बावगारो बावगारो
बे फेदेर सान्दियावनो सिन्था माला देरगोन माला फाननो मोनगोन बिदि जाहैबाय थानोसै
ओम समाव आरो बां ओं दे होमबालाय
बाय ए दोनथनोसै सै होनदोंना?
ओं दे ओं। दे खोनाबाय।
ग
ह ह